औ नोंथांजों ओ बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ खौ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावराय जागोन।
औ बिदिब्ला बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोग-गोग्गाथाव आरो मोनसे रंजाथाइ फोरबो बे फोरबोआव ओ बर' हारिनि मोनसे सोदोमस्रि आयनाया बेरखाङो आरो आरो मोनफा रंजाथाइ फोरबोनि गेजेरजों जों मोनफा माहारिनि फोलेरनि समाजारि जिउ राहाया रोखायै बेरखाङो। बेबादिनो ओ बेरखांनाय बर' हारिनि फोरबोआनो जाबाय रंजालि बैसागु आरो
औ।
बे रंजाथाइ फोरबो फालिनायाव बर' माहारिनि जिउआ जेरै रोखा रोखा बेरखाङो। आ गुबुन जेबो फोरबोआ बर' समाजारि आरो माहारिनि जिउआव आ बेरखांहोनो हाया आरो
औ
बर'फोरा बे फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै आलो गोजोनै मिनि खुसियै फालिनाय जायो।
औ
दानि मुगायाव बे फोरबोआ जौगाखांनाय ओ जौस्रांव जायगा मोननो हाबाय। बाय होलांगोन
औ
बर'फोरा सैत्र दाननि जोबथा सानखौ मोसौ बैसागु महरै फालिनाय जायो। बे सानखालि फुङाव बर'फोरा मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामो। आरो मोसौ फुजा होयो बेनिफ्राय गलिनि मोन फ्रोमबो आ माफ्रोम मोसौखौ गं आरो आसुगुराव थाव गुबै फुनना होयो। आरो लोगोसे ओंखाम दोनि हांगारजों थाव गुबै गलायना इनदि देन्था बा औवा हासुंजों मोसौनि मोदोमाव गोबां बेंखन दागो फुननानै होनाय जायो आरो
औ
आरो सानसे सिगांनो सुनानै लाखानाय फान्थाव ओं लाव मालाखौ आखाइयाव लानानै मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुनना दिगिलिटि बिफांजों बुज्राव बुज्राव दैसा बा फुख्रियाव थुखैनो लांनाय जायो। आरो मोसौफोरखौ दिहुननायनि सिगां बिगुमाया माफा माफा बा खुलुमो आरो
औ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
औ औ।
मोसौखौ थुखैनो गलिनिफ्राय दिहुनलांनायनि उनाव गोबोरखिखौ गारनानै गलिखौ फोसाबनाय जायो। आरो गोजाम फागाखौ सोलायना गोदान फागा होनाय जायो आरो बर'फोरा मोसौ खौ लोखि साननाय साननानै लायो आरो। बेबायदि बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबै आबौमोना ओ फोथायनाय दं जे जायनि न'खराव मोसौ दङ बिनि न'खराव लोखि दं आरो न'खरा धोनि आरो गोजोन जायो होननानै। फोथायोमोन आरो। आरो जायहा मोसौ गैजायै न'खर ओ बिसोरहा दुखुथिया आरो हावरिया खाफाल होननानै फोथायोमोन आरो।
औ।
आरो मोसौ थुखैखालि फुङाव रायदों बिलाइखौ न'मा न'नि उखुमाव थेबखाङो। नानै दोनोब्ला लायनो गाज्रि बारहावा दायना जुगुना रावबो इनाय मावनो हाया होननानै फोथायो। आरो बैसागु हाग्रायाव ओ बै सानाव हाग्रायाव गोखा गोखै खांनानै बेदरजों एवना जायो आरो जौ बो लोङो बेबादि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होयो आरो। आरो गोदान बोसोरनि गिबि साननि फुङाव ओ बर'फोरा संग्रा खावग्रा हानि दो दाख्लाफोरखौ गारहरो न'खरनि मानसिफोरा गोथार जानानै न' बां लिरस्रां जि जोम सुस्रां गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जयै गामिनि ओ सिबि न' एबा मन्दिराव बोसोर गोदाननि मुङा ओम फुजा होनाय जायो आरो जाहाथे फैगौ बोसोर फैगौ बोसोर गोदानाव जाहाथे गोजोन आरो सुखुयै फालियो। फिसायै फिसौयै मोसौैयै मोसायै माइ दै बेराम आजार जायाजासे थांहोनो ओ थाखाय अबं लावरिनियाव जयै आर'ज गाबनानै खुलुमसंनाय जायो आरो।
औ।
बेनि उनाव ओ जायखिजाया बोराय बुरैया बैसागुनि जौखौ सिगां लोंग्रोनानै बैसाग बैसागुखौ बरायाब्ला बर'फोरा बैसागुखौ जागायजेना होननानै बुङो।
औ।
बैसागुखौ बरायनायनि उनाव हिन्जाव हौवा सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि गेदेर उन्दै ओ हिन्जाव बा हौवा सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोरा गावजों गाव अनलायनाय हामलायथि जासिलायनानै गामसा जि सोलायलायनानै थांनाय बोसोरनि दाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा बिलइयो आरो फैगौ बोसोरनि थाखाय गाहाम हामलायथि जासिनानै ओ उन्दैया गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ बेफोरबायादि खुलुमसंनाय जायो आरो बै सानखालि।
औ
बर'फोरा बैसागु बोथोराव रावजोंबो नांलाया खमलाया मानोना बर बर'फोरा फोथायनाय बादिब्ला बैसागुआव नांजलाय खमलाय बुलाय खालामलालायनो फैगौ जोनोमाव मोसौ जानानै उजियो होननानै बे बाथ्राखौ फोथ थायो आरो
औ
आरो बैसागु सानाव खामफ्लायावबो जिराया मानो होनबा बिमा बिफानि खर' आव गा जखोनाय जायो होननानै। ओ बर' सुबुंफोरा फोथायो बे बाथ्राखौ।
औ
बैसागु फोरबोआ दान्दिसेनिल' थाखायब्लाबो बर'फोरनि गेजेराव बैसो आ आरो गोनां गैयै गोजौ गाहाय फारागखौ होस्रांनानै बयखौबो खौसेयै दोंसे दैज्लाङआव दौलेङआव सं लाबोयो आरो बै बैसागु फोरबोआ बिनिफ्राय ओ गोदान बोसोरनि नैथि साना बर'फोरनि बहर बैसागु गामिनि न'खरफ्रोमबो बैसागुनि बैसागुखौ ओ गाजा गोमजायै सेंग्राफोरा सिफुं जथा हारमुनियाम थरखा आरो सिख्णमतममलाफोरा गंगोना। जाबस्रिं आरि दामग्रा आइजें लानानै ओ बैसाग बैसागु फोरबोखौ बैसागुआव रंजानो थाङो आरो न'खर न'खर। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबादि फालिनाय जायो एसे फोरमायनानै होदो।
जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो ओ सैत्र थ्रदाननि जोबथा खालार खालि।
औ
फुंनि समाव मोसौ खौ लाव फान्थाव हालदि बायदिनि माला सुनानै आरो लाव फान्थावखौ हानानै दैमा एबा फुख्रिनि दैयाव फैनो लाङो।
औ
आरो बेबायदिनो बैसानखालिखौ ममोसौ बैसागु होननानैबो बुंनाय जायो।
औ
बेनि उनाव मोनाबिलि समाव मोसौफोरनो गोदान फागाजों खानाय जायो।
औ
आरो बिनि अखानायै बैसागुनि से खालार खालि मानसिनि बैसागु होननानै फालिनाय जायो बै सानखालि उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय मान बावनाय
आरो गिदिरा उन्दैनो अननाय आरो बोर सारस्रिनाय
बायदि नेमखान्थि फालिनाय जायो
औ
बिनि उनाव न'खरनि बिमा बिफा बिबै बिबौखौ खुलुमनानै मान बावनानै बिनि उनाव आरो गामियावबो बिबै बिबौ बायदि बोराइ बेन्थ' सुबुंफोरखौ खुलुमनो थाङो।
औ
न'खरनि गाहेला हिन्जावफोरा गथ' गथायनि गाहाम हास्थायनानै अजा बेजानि न'आव जौ बेदर लानानै मान लाहोयो
औ
गोजाम थाबिसफोरखौ गाननानै गोदान थाबिस लायो। मानजों होफैनाय जौ लोंनानै बोराय अजाफोरा फेयोब्ला बिफां स' बिलिफां समाव मोजां गाज्रि दुखु सुखुनि मेथाइ खनै खनै मोसायो आरो गोदान बोसोरखौ बरायो आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होयो। बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ
दोन्थनोसै।
औ दे।